औ हेलौ
हेलौ औ नोंथां ओ खोनादों ना।
औ खनादों
औ मा खालामदों नोंथाङा?
ओ दङ ओरैनो।
औ ओ नोंथाङा दायो फ्रि दङ ना?
औ फ्रि दङ।
उम आं नोंथांखौ फ'न खालामनायनि जाहोना जाबाय आं मोनसे ओ बिगियाननि सायाव बिगियान आयदानि सायाव जे जों बिगियान आयदाया जोंनि ओ थाबोनाय इयुन जोलैनिफ्राय जे जों माबायदि दावगानो हाखो दासिमहालागै। जों नुनो मोननाय आरो इयुनाव इयुनाव माबायदि दावगाबावगोन बेफोरनि सायाव एसे सावरायनोसै नङा होमबा? दा आं एसे बिबुंथि लाखिगोनसै
औ
दा औ बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि ओ बिगियान बिगियानगिरियानो जोंनि जे जोंनि इसोर बा जोंखौ ओ सामलायलांनो हानाय बायदि जानानै दं आरो दा जोंनि गेजेराव बिगियाननि गोबां आगजु दं जेनेबा जेरै बिगियाननि आदब खायदाजों बानायजानाय मबाइल फन टेलिफन बा गारि मथर ओ एयार बा एयार जास बा ट्रेन बेफोर गासैबोथ' बिगियाननिनो दिहुनजानाय मोनसे आगजु नङा होमबा?
औ
दा ओ बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि ओ बिगियाननि थाखायनो जों बे बेसिमहालागै जों गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम थांनो हायो दसे समनि गेजेरावनो। बा ग गोदो गोदायनि समावथ' बेफोरबायदि आदब खायदा बा बेबस्था गैामोन नङा होमबा दा जोंनि गेजेराव अख्रांजोंबो दावबायनो हानाय बा जोंनि बुहुमनिफ्राय गुबुन मोनसे बा गुबुन मोनसे ग्रहआव थांनो हानाय बायदि बेफोरबायदिबो जों ओ बिगियान ओ बिगियाननि सायाव जों दावगानायखौ नुनो मोनदों जेरै जोंनि गेजेराव दङ उम अखाफोरावबो था जों थांनो हाबाय नङा होमबा
ओं
दावबायहैनो हाबाय बा मंगल ग्रह'आव दावबाय दावबायहैनो हाबाय दा जोंनि ओ हा हा बिमायावल' थायाखै माने जोंनि बिगियाननि थाखायनो बेफोर गासिबो ओ साइन्टिफिकेलि बेफोरो गाज जौगानो हाबाय दा जोंनि गेजेराव दङ मबाइल फन बेफोरो दा बेफोरनो उम जोंनि गेजेराव बिगियाननि मोनसे आगजु जायखौ जों ओ गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम उम दडाइरेक्टलि कल खालामनो हायोबा भिडिअ कल इन्टारनेट इउस खालामनानै जों बेफोरनि सायाव गुबुन जनिफ्राय गुबुन सासे मानसिखौ नायनो हायो नङा होमबा
ओं।
दा बेफोरबायदिनो बिगियाननि आदब खायदा होननानै बुङोब्लाथ बिगियानगिरिफोरा गोबां बिजिरनाय बा गोबां नाजानायनि सायाव। जोंनि दासिमहालागै सफैदों आरो आं सानो फिउचाराव बा इयुनाव बेफोर जोंनि गेजेराव आरो इजिसिन जाबावगोन जे जों दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव थांनायाव जेसेबां खम सम नांदोंमोन आरो बेनि। जायबाबो खमसिन सम नांगोन होननानै आं सानो जेरै जों बुहुमनिफ्राय अखाफोराव थांनाय सम बेफोरो बोसोर सम नांगौ नालाय नङा होमबा थाम दान ब्रै दान बा दान। बेफोरबायदि समा आं। फिउचाराव बा इयुनाव एसे सम समनि गेजेरावनो मोजां सौहैनो हागोन बा दावबायहैनो हागोन बा जों औ बिगियानगिरिफोरा जेनेबा नायबिजिरनानै बा जों। जोंनि हा बिमानिफ्रायबो आरो गुबुन मोजांसिन हा बिमा नागिरनो हाबावगोन नामा बेफोरनि सायाव बिगियानगिरिफोरा जे जा बिगियानगिरिफोरा नायबिजिरनायखौ आं इन्टारनेट बा गुगोल बेफोरनि सोमोन्दै। फरायसंनानै आं मोन्थिनो मोन्दों आरो नङा होमबा। दा औ। बुंनोनो थाङोब्लाथ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय बेफोरबायदिनो बिगियाननि दिहुननाय गोबां आगजु जोंखौ थांना थानायाव। मदद होबोगासिनो दङ जेरै जोंनि। जेराव आबादारिफोरनि थाखाय। ट्रेक्टर दङ माइ गायग्रा मेसिन फैबाय। गोबां इजि इजि जानानै फैबाय आरो। औ नंगौ दा। जों हान्थिनो थाखाय बा जों एसे खस्थ खालामनो बा जों एसे खस्थ खालामनो बानाय बा बेफोरखौ होखारनो थाखाय जोंनि गेजेराव। जे जेराव दङ गारि दङ मोजां फेसिलिटिनि कार दङ बा बाइक दङ। साइकेल ओंखारबाय ना नङा होमबा। दा जों गोबां औ गोबां इजिलि बा गावखौ एसेबां गावनि देहाखौ एसेबां खस्थ होआलासिनो जों। गुबुन गुबुन जायगायाव हान्थिनो हाबाय। बा बेफोरबायदिनो। दङ जोंनि नफोरावबो इउस खालाम जानाय बा जोंखौ गोजां बोथोरनिफ्राय रैखा होनो थाखाय गरम सामारफोराव बा गोलोम बोथोराव गुदुंनिफ्राय बासायनो। बासायनो थाखाय जोंनि गेजेराव दङ फेन दङ नङा होमबा। एयार दङ आरो जोंनि गेजेराव दङ। एसि बेफोरखौ माने बेफोरनो जाबाय जोंनि बिगियाननि मोनसे दिहुनजानाय आदब खायदा, नङा होमबा?
उम
औ नोंथाङा एसे बुंदों जे बिगियाना नोंथाङा मोनथिनाय बायदिब्ला बिगियाननि सायाव एसे सुंथाब बिमुं लाखिनो थाखाय आं नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय जाहाथे नोंथाङा एसे बुंदो बिगियाननि सायाव।
नोंथां बुंनाय बायदिनो
औ,
आंबो फंनैसो बिबुंथि लाखिनो सानबाय। ओ बिगियाननि सायाव। एसे सावरायनि। ओ गोदो थ बिदि जों नुनो मोनामोन गोबां खस्थयै जों सोलिबोनाय। सोलिबोनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन। जों जोंथ' नुब नुवाखै नुनाया ओ जों फरायन नानै जोङो गावनि ओ फरायनायाव जों मोननो हादों गोदोहाय माबायदि ओ आब आबै आबौआ माबायदि सो जों बेफोरखौ जों फरायनानै आरो जों आबै आबौनिफ्रायबो जों गोबां खस्थ'यै ओ नोंसोरनि बायदि बेबायदि ओ गारि मथर गैयामोन जोंनि बै ओ समाव जोङो जोबोद खस्ट हैसो माने सोलिना फैयोमोन बिदि होननानै माने जों मिथि मोनो आरोना ओ गोदो गोदायहाय बिदिनो ओ आबाद मावनायफ्रावबो गोबां ओ खस्थ'नि गेजेरजोंसो ओ आबादखौ मावोमोन। जेरै मोसौ एबा नांगोल औवा ओ दंफांनि नांगोल मोननानै बेजोंसो हालोवोमोन। बिदिनो मै बनायनानै एवोमोन । गोबां बिदिनो खस्थ' खालामनानैसो माने आबाद खौ मोनोमोन। ओ दानि ओ दानि जेनेरेसनाव नायोब्ला गोबां सहस जाबाय आरो ना । गोबां माने इजि जाबाय जोंनि थाखाय गोबां ओ बांद्राय जोङो खस्थ' मोनला मावनायफोराव बेबायदिनो जोंनि ओ ओ आबाद मावनायफ्राव जोङो बेबायदि इजियै जोङो हालेवनो हायो ट्रेक्टरफोरजों गोबां गोबां मेचिनफोर ओंखारबाय आरोना। बिदिनो आबाद मावनाय फ्राव बेबादि माइ गाय होन माइ हानाय होन गोबां बि दिनो ओ माराय मारा होनाय होन गोदोथ' मारा होनो बिराद खस्थ'मोन बेबायनो ओ मोस सौजोंसो होनांगौ जायोमोन मोसौजों थाबायनानै मानसियाबो थाबायफानांगौ जायोमोन। दानि जुगाव माने मेचिनाव होब बानो दाइरेक्ट माने माइयाबो मोजां माने सि साफायै जाबाय बेबायदिनो ओ हुकेन होनोना जों बेफोरखौ जोंनो नांलिया माने बांद्राय। दानि स माव गोबां माने गा दानि ओ जुगाव जों गोबां माने जौगानायखौ जों मोननो हादों जोंनि फरायनायावनो होन जोंनि ओ कलेज एबा स्कुल थांनांगौ फोराव जोङो ओ गोदोथ' जों थाबायनानै थांनांगौ जायोमोन। दायो जोङो ओ गारि एबा साइकेल ओ बेबायदिनो इस स्कुटि बाइक गोबां माने जोंनो माने सहसै खालामना होबाय आरो ना गोबां इजियै जों सोलोंथाइ जों मबाइलनिफ्राय जों सोलोंथाइ लानो हायो जेरै जोङो लेपटप एबा कम्पिउटार गोबां माने जोङो सोलोंथाइफोरखौ लानो हायोना। बेनि गेजेर जों जोङो जों बुजियाब्ला जोङो एन्सारफोर जों मोनाब्ला लेखायाव जों अनलाइननि मबाइलनि गेजेरजों जों जोङो माने सोलोंथाइखौ जों लानो हायो जोंनि बि गियानाव माने गोबां माने ओरैबायदि इजि जों खालामबाय जोंखौ खालामबाय जों अबावबा जों दावबाय दब्लाबो जों माने थांनांगौ बांद्राय गोनांथि जाला जों मबाइल फन एबा कम्पिउटार लेब थब नि गेजेरजों गोबां खामानिफोरखौ जों मावनो हायो इजियावनो नोङो बै समाव नोङो थांनांगौमोनब्लाबो नोङो ओ एबा नों मेसेज हरनांगौमोनब्लाबो नों पस्टमेनजोंसो ओ गोबाव गोबाव सम लायोमोन। ओ फैफिननो थाखाय नोंनि बे मेसेजआ थांनो थाङा ओमफ्राय सौहैगोन ना सौहैआ खै बै मानसिनिसिम दानिया ओ मबाइल फन जोंनो माने गोबां माने बेबायदि सोलोंथाइखौ जों मोननो हादों। बेबायदि इजियैनो जों मावनो हादों। जों गोबां हान्थिनायावबो जोङो गारि मथर बाइक जों मोननो हादों । ट्रेभेल खालामनायाव जों गारि ओ ट्रेन गोबां माने इजियै जोङो जों दावबायलांनो हादों आरोना। जों माने बिराद माने जौगा आरो ना। सिगांनिफ्राय बिराद जौगाबोबाय जों। हायो माने हाइ लेभेलाव आरो‌। बेनिफ्राय जों बांसिन जौगानायखौ‌। जों नुनो मोनदों। दा माने गोबां बेबायदि। दिनो इलेक्ट्रिकनिबो ओ गारिफोर बाइकफोर गोबां फैबाय आरो ना। बेबायदि जोङो पेट्रल बाहायलायनांला। इलेक्ट्रिजों इलेक्ट्रिकनि। ओ गेजेरजोंनो जोङो गोबां माने। सहजै बेबायदि ओ जों मोननो हादों। बाहायनायखौ। नोंथाङा। एसे फोरमायदो। आं बुंनायाव माबाफोर ओ। थालांबायब्ला।
औ दा बिगियान होनना बुङोब्लाथ' बेबायदिनो बिगियान एबा साइन्टिस्टनि दिहुननाय जे। आदब खायदा बेफोरनो आरोना नंगौना नोंथाङा होननाय बदिनो दा ओ। दा ओ नोंथांखौ ओ आंनि आंजों लोगोसे दसे सम ओ बिगियान आयदानि सायाव सावरायनायनि थाखाय जोबोर जोबोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांनिसिम साबायखर बावनाय जाबाय नङा होमबा। दा औ औ आ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ औ औ